औ खोनादोंना नोंथां? अ मा खालामनानै दं दा?
अ नोंथाङा आं दा नै ओरैनो जिरायनानै दं नोंथाङा मानोबा
आतसा आतसा आङो नोंथांनो जोंनि बे बड'लेण्डनि माखासे नायथाव जायगानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो सानदों खोनासंनो नामा नोंथां?
अ नोंथां खोनासंनो आं बेखौनो सानबाय थादों नोंथां आं बड'लेण्डआव जोंहा मा मा बेरायथावबो नायथाव दं बे बे खौ मिथिनो लुबैनानै दंखायोमोन दा नोंथाङा फोरमायलांदो दे बिदिब्लाब्ला आंनो।
जागोन दे नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो। ओरैनो जोङो बड'लेण्डआव नायथाव जायगा होनोब्ला गिबि गिबियावनो दा जे जाय जागासिनो सरलपारा सरलपारायावबो थांनो हायो। सरलपारायाव थाङोब्ला जोङो क'क्राझारनिफ्राय खोब लायोब्ला थामजि थामजि किल'मिटारसो दंबावो आरो, क'क्राझार कक्राझार नैबे कारिगावनिफ्राय ओमफ्राय। जोंहा बेयाव थांनोब्ला नोङो जुदि निजा गावनि गारि गैयाब्ला नों गारि उयगारफोर हमनानै लानानै थांनो हायो उयगार फोर हमनानै लानानै थाङोबा नैजिबा नैजिबाजौसो थाङो आरो क'क्राझार कारिगावनिफ्राय लानानै आरो नोङो जुदि क'क्राझार टाउननिफ्राय थांनांगौ जायोब्ला नोङो खमैबाबो थामजिबाजौ लायो थामहिनबा बा थामरोजा बाजौ लायो आरो, दा बेबायदि थांनो हायो नोंथाङा बेयाव थांनानै नोंथाङा ओरै भुटाननि हाजो नुगोन आरो बेरा फारसेथिं भुटाननिफ्राय दै बोहैबोनाय जिरि जिरि दैयाबो गुसु मोजां बेयाव बयबो थांनानै दुगैहैयो। बेयाव बयबो रंजाहैयो आरो दा सोरबा सोरबा मोनसे थांखि लानानै थाङो ओरैनो पिकनिकल' जाहैनो। नायलायाबाबो जायो बे रोखोमनि बा सोरबा सोरबा रंजानो होननानै। बेबायदि थाङो दा सरलपारायाव थाङोब्ला बेबायदि थांनो हायो आरो। ओरै बिस्मुरिनि साहाजों दावखोलाङो कारिगाव बारनानै बिसमुरिनि साहाजों। बेजों दावखोलांबाय थाबानो मोनहैयो। ओमफ्राय जोंहा दंबावो बड'लेण्डआव बेबायदिनो सौवखि दङ। बाक्सा जिल्लायाव गोग्लैयो बे सौवखिया। बे सौवखि हाजोआवबो नोंथाङा। थांनानै ओरैनो रंजाहैनो हागोन। बेहायबो ओरै जोंनि साहाजों थानाय भुटान भुटाननिफ्राय दै जिरि जिरि बोहैबोयो गुसु स्रायनो। सुबुंफोरानो बेयाव थांनानै रंजाहैयो दुगैहैयो। बेबायदिनो पिकनिक पिकनिक जाहैयो आरो। दा बेयाव थांनांगौ जायोब्लाबो जोङो क'क्राझारनिफ्राय जुदि जागायनांगौ जायोब्ला खमैब्लाबो स्निजिबा किल'मिटारसो जाहैगोन आरो। क'क्राझार टाउननिफ्राय लानानै। नोंथाङा बेयाव थांनांगौ जायोब्ला राङा औ उइंगारफोर बारा हमोब्ला खमावबो द' रोजा स्नि रोजा स्नि रोजानि गोजौआव थांगोन। बेबायदि ओ बेयावबो थांनो हायो नोंथाङा। फुङावनो ओंखारबा जुदि नोङो द' बाजिसोआवनो ओंखारोब्ला ओ गु गु नङाब्लाबो नोङो जि गु बा जिनि गेजेराव नों मोनहैगोन आरो। थामहिनबा बेयाव जोंनो नांगोन ओ थाम घन्टानिफ्राय ब्रै घन्टासिमनि गेजेर बेबायदि सम लागोन आरो जों क'क्राझार टाउननिफ्राय ओंखारोब्ला आरो नोंथाङा जुदि चिरां डिस्ट्रि बा चिरां जिल्ला बिजनिफोरनिफ्राय थाङोब्ला थाम थाम घन्टा थामजि मिनिटफोर लागोन। आरो जुदि नोंथां ङा बरपेटाफोरनिबा बारा गोबाव नांनाय नङा आरो। ओरैनो ओ से से घन्टा थामजि मिनिटावनो मोनहैनो हागोन। आरो बेबायदिनो दंबावो जोंहा नायथाव जायगा भैरबखुन्द'। जेराव जोंहा मोनथाम मोनथाम जायगाया बेयाव जवेन जायो। भुटान दङ खना फारसेजों रो दा खना फारसेजों जोंहा एकदम सा सानजा खना फारसेजों जोंहा अरुणाचल प्रदेश नि जायगा गोग्लैयो आरो जों बेनि गाहायाव जोंनि आसाम बा जोंनि बड'लेण्डआ गोग्लैयो आरो नोंथां। दा बेयाव थांनानैबो नोंथाङा गोबां रंजाहैनो हायो बेयाव समायना रमायना बिफां लाइफां गुसु बार आरो दै जिरि जिरि बोहैनाय बेफोरखौ नायनानै रंजानाय लाहैनो हायो नोंथाङा लोगोसे बेयाव हाजोनि गावख्लाबनाय दङ। जोबोद समायना सावगारि सेबखाङोब्ला बेयाव जोबोद समायना नुयो आरो नोंथां। दा बेयाव थांनानै गोबां सुबुंफोरानो रंजानाय लाहैयो। रंजाहोयो बेबायदिनो। लावखार ओंखाम जानानै फैयो आरो नोंथां। दा नोंथाङाबो माब्लाबा जुदि ओम जोंनि बे बड'लेण्डआव मा-माबाफोर जायगा बेरायनो बा नायनो लुबैदोंब्ला बेफोर जायगाफोरखौ नायनो हागोन नोंथां दा बेखिनियानो नोंथां। ओ दा नोंथाङा आंनो माखासे खोथा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ नोंथां ओ नोंथां आं नोंथांनो फोरमायनो सानदोंदि जोंहा माखासे लाइफाङारि मुलि बेनि बारै नोंथाङा खोनासंनो गोसो दं नामा?
औ नोंथां आं बेखौनो सानबाय दंमोन माने ओ माबोरै जोंहा बबेबा फिफांफोर बा बबेबा लाइफांफोर बा बबेबा फिथाइफोरा जोंनि देहायाव माबा मोनसे मुलि होयो ओ मुलि हिसाबै बाहायजायो नामा बा माबा मोनसे जोंनि देहानि थाखाय मुलाम्फा लानो हायो नामा? बेफोरखौ माबोरै लानो हायोबा जों बबे फिफांखौ बा बबे लाइफांखौ जायोब्ला लानो हायो? बेखौनो आं सानबाय दंमोन नाथाय मोनथियाखै आं मोजाङै आंनाव बे रोखोमनि मोजाङै गियान गैया बेनिखायनो आं सा मोनदि नोंथांनिफ्रायनो माबा मोनसे नोंथाङा फोरमायनो हायो नामा? ओ बेखौ आं साननानै दंमोन आरो नोंथां दा नोंथाङा फोरमायनो होननानै बुंनायखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां दा फोरमायनायसाय एसे नोंथां।
अ नोंथां गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला आं नोंथांनो मोनसे लाइफाङारि ओ मुलियारि लाइफां आं बे मानिमुनि जायखौ जों मानिमुनि होननानै मिथिनाय जायो। बेनि बारै फोरमायलांसै आङो।
अ नोंथां दे फोरमायनायसाय।
ओ बे मानिमुनिया जाहैबाय जोंहा मोननै रोखोमनि थायो। ओ मोनसे मानिमुनि गिदिर मोनसेया फिसा। मोननैबो एखे खामानियावनो होयो जोंनि जानाय एबा माखासे मुलि हिसाबै। जोङो बे मानिमुनिखौ ओ साइन्टिफिक एबा बिगियानारि मुङै हाइद्रकटाइल एसियाटिका होननानैबो मिथिनाय जायो। ओ बियो जोंहा ओ सरासन्स्रा जायगायाव मोनो होनब्ला जोंहा बियो सिदोमा एसे सिदोमा जानांगोन एसे हाया एसे गोजौ जानांगोन। आरो एसे साया जानांगोन आरो ना बेयाव बे मानिमुनिया रज'नाय जायो जोङो न' साखाथिफोर एबा दुब्लिफोराव बिखौ गोरलैयैनो मोननो हायो आरो। बिखौ जोङो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो मुलियारि लाइ फां एबा ओंख्रि महरैबो बाहायबोदों। बियो बिनि बिलाइआ एसे फिसा फिसा गल आरो बियो रोदा सुब्रेनानै खिलिनानै बारायबाय थायो आरोना हांसि ए बिफां गायबानो बियो रोदा खिलिनानै बारायबाय थायो आरोना ओ बे-बेखौ जोङो सरासनस्रायै भारत ओ सरासन्स्रायै भारतनि फ्रेनियार्ड मुङै मिथिनाय जायो आरोना। जायखौ जोङो बर'आव मानिमुनि एबा आरो असमियाव गटुख'ला मुङैबो मिथिनाय जायो। बियो जोंनि देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा होयो। बेखौ जों दोरोङारि मुलि एबा गुबैयै आयुरबदिक एबा चिन चिननि मुलिफोराव माने बिनि बाहायनाया गोबां आरोना मुलाम्फा गोनां। ओ जों बेखौ ओंख्रिबोथ' संनानै जाखायो। जेरै जोङो ओरैनो फाजा एवनानैबो जायो। आलुफोरजोंबो होनानै जायो आरो गोबां ओंख्रियावनो होनानै जाजायो आरोना बे मानिमुनिया। बे मानिमुनिया गिदिर फिसा माने बिनि मोननैबो गुना एखेयानो आं सिगाङावनो बुंखाबाय बिनि बिलाइ बेन्दों गासिबो जाजाजोबो आरोना। ओ जोंङो लोमजानाय जायोब्ला बेखौ बिदै फु सुंनानै लोंनो हायो लोगोसे बे मानिमुनिखौ जोंङो दाउ एसे गोरलैजों बिदै फुदुंना लोङोबा जोंनि देहाया लोरबां फोर जायोबा लोमजानायफोर जायोबा एकदम थागद जायो आरोना ओमफ्राय बिनि बिलाइखौ मानिमुनि बिलाइखौ जोङो बेरे मोदैजों बिलाइजों बे बिलाइखौ अग्लिनानै जायोब्ला एबा बिरि मोदैजों गलायनानै सिग्लिनानै लोङोब्ला गुजुनायाबो हामो आरोना बियो गोबां मोजां खामानियाव होयो जोंनि बे गुजुरायाव ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंङो एसे खिलुनाय जायोना एखमबा जोंङो खिलुबाय थायो बेफोरखौ खिलुनाय जाबाय थायोबा जोंङो फुं मोना माने बिलाइखौ सिफ्लेनानै जानांगौ आरो ना बिलाइखौ जाजायो आरो बिदैखौबो सिफ्लेनानै बिदैबो लोंजायो आरो ना आरो सिगाङावनो बुंखाबाय आंङो जोंङो बेखौ माने बियो दाउ बेदरजों संनो संनानै जायोबा जोंहा थैयाबबो बारायखायो आरोना थैय बारायो ओ बिदिनो गोबां खामानियाव जों बेखौ बाहायनाय जायो आरोना गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंङो बेखौ आबै आबौ मोननानै खिथाबोनायखानाय खिथाबोखानाय आरो जोंङो बेखौ दासिमबो बाहायगासिनो आरोना बेफोरबायदिनो बेयो जोंनि थांना थानायाव मुलियारि लाइफां हिसाबै बाहायजाबोदों आरो दासिमबो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बेखौ बाहायगासिनो दं आरो बेखौ जोंङो मोनसे गोग्गाथाव होननांगोन आरोना जोंङो माने जों जोंदि बेखौ मोनसे मुलियारि बिफां हिसाबै सिनायदों आरो बाहायनो रोंदों बे जोबोद बाख्नायथाव आरो गोग्गाथाव जोंनि थाखाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बे मुलियारि लाइफां मानिमुनिनि सोमोन्दै बुंनायखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां।
अ नोंथां जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां बेबायदि आंनो माखासे लाइफांनि सोमोन्दै मोजां गियान हरनायनि थाखाय बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन।
अ दे होमबा नोंथां दोन्थ'नाय जाबायना नोंथां बाय